औ खोनादोंना औ औ दिनै होमबा जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनिसै नामा नोंथां
ओं ओं
औ मा आयदा ख
जोंना आयदाया जाहैबाय जोंहा जिब -जुनार मा होनो ओ जिब -जुनादनि फिसिनायनि सायाव रायलायनिसै आरोना
औ औ जों आं जागायनिसै नामा नोंथां हेलौ औ थां जों दा मिनथियो जों औ ज जोंथ' दा मिनथिखायो जोंनि गामि ओनसोलाव जिब -जुनारखौनो फिनानै ओ रांखावरि आरजियो रांखावरि आरजिनानै न'खर सालायलाङो जोङो जिब -जुनार खौ मारै फिनांगौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनिसै आ नोंनिसिम
खोन्थादो
औ नोंथां ओ जों बुङोबा अमाखौ बुंगोनसै आं गोबां दं इदिनो अमा दाउ मोसौ बोरमा गोबां जिब जुनार दं नालाय जों न'आव फिनानै रां खावरि आर्जिनो हानाय आं दा अमाखौ लानानै बुंगोनसै गिबिआवनो औ नोंथां जों अमाखौ जों फिनो गोनांबा जों गिबिआवनो बाजार बा सोरनिफ्रायबा लानानै फिनांगौ जायो जेरै जों सोरनिफायबा आदि लान नो हायो नङा होमबा नोंथां जों सोरनिफायबा आदि लानो हायो बा जों बाजारनिफ्राय बायना लां लाबोगोरनांगोन गिबियावनो जों फिनोबा जों गिबियावनो फिननो थाखाय बे अमाखौ जों बायना लाबोगोरनै जों न'आव लाबोनांगोन जों अमाखौ बुरजा फिनानै फाराम खालामनानै गोबां फैसाबो खामायनो हायो बा मासे अमाखौ बोरै फियो बिनि बागै एसे फोरमायलांनोसै माने अमानि बागै फोरमायनिसै डाइरेक्ट फाराम खौ बुंलायालासिनोबाबो ओ जों अमाखौ फिनो गोनां जायोथ' गिबियाव जों अमाख न'आव दोनफैनांगौ जायो जों खानानैबो दोननो हायो आरो जों न'आव खथा थाखायोबाथ' जों न'आव हगारनो दोननो हायो अमा फार्म खथा इरि बानायना होनो हायोबाथ' जों हगारनो होनो हायो जों गिबियावनो अमा फार्म बानायबो जेननो बुरजा फार्म बानायनोबा जों अमानि खथा बानायह्रखानांगौ गिबियाव जों बिदि खथा बानायनो थाखायबो रां रुफा नांगौ जायो आरो जों अमाखौ फिनो थाखाय जों बिदि खथा बानायना लाबा जोंनि थाखायबो मोजां जायो अखा दै बार बायदि रोखोमनि फ्राय जोंहा खैफोदनिफ्राय माने रैखा मोननाय जायो जाहाथे जों नायबाय थानांनाय जालायालासिनोबाबो जों न'आव दोननो हायो जों फार्म खालामखाबा जों अमाखौ बिथिंनिफ्राय बैथिं खालामबाय थालायनो गोनां जाया बेखायनो जों दा दैज्लां आव थ' जों गोबां खस्थ' मोनो जायफोरा न'आव ओरैनो न' जिंफोरावनो खाना दोनो जायफोरा फार्म बानाया बिसोरहाय बिदिनो न' जिंफोराव खाना दोनो हाब्रु दैब्रु लेथ्रा जायो अमा खि जायो बेनिखायनो खस्थ'बो मोनो अमा फिनानै रांखावरि आरजिनो थाखाय सुबुंनो खस्थ'बो खालाम खानांगौ नालाय बेबयाव जों अमाखौ फिसिनोबाथाय जोंनो नांगोन गुन्दै नङा होमबा नोंथां गुन्दै अमा फिसिनो थाखायबो जोंनो गोबां रांखान्थिनि गोबां गोनां जायो जों अमाखौ फिसियोबा जोङो माने बुङोबा जों दोनथुमनाय बायदिसो जायो नङा होमबा नोंथां जों अमाखौ फिसा होनो हाबासो एसे रां आज्रिनो हायो जों गिबियाव अमानो गुन्दै होनांसिगोन गुन्दै बायनानै लायनांसिगोन गुन्दैनि दामाबो गुबुन गुबुन थायो। आवबा गुन्दै मिहिया मिहि गुन्दै आरो आलुआ गोबां नामबो दं गुन्दैनि जों गिबियाव गुन्दैखौ बुङोबा गुन्दै मिहिखौ जों होनो थाखाय अमा फिसानो होनांगौ गिबियाव जों लाबोयोबाथ' अमा गुन्दै मिहिखौ होनांगोन जों दाम गोसा अमा गुन्दैया आरो बेनि थाखाय जोंनो रांखौबो बां नांगौ जायो फिसा समावथ' जों गुदैखौ एसे-एसे होनानैबो फेदेरनो हायो बिनि उनाव जों गुैदैखौ लाबोनानै इदिनो एसे-एसे होनानै फेदेरनांगौ जायो आरो बिदिनो सम मास, सात मासनि उनाव अमाया जाहाथे एसे एसे गिदिर जायो बै समाव जों आलुवा गुन्दै बा एसे गिदिर गुन्दै जे अमा गिदिरफोरा जानो हानाय गुन्दैखौबो बायनानै होनो हानाय जायो जों गोरलैनिफ्राय अमा गुन्दैखौ मोजां ओंखाम खालायजों मोजां ओंखाम न'नि एसे एनै ओंखाम थानायफोरखौ होनानै होयोबा जे अमाया मोजां जायो मोजां गिदिर जाबोयो थब गिदिर जायो सय मासोआवनो जों फाननो हानाय जाहैयोबो आरो जों बे अमाखौ फिसाबो होनो हायो जों फिसा होनो थाखाय आरो गिबियाव जोंनो नांगोन अमा बुन्दा होनो जोंखै नोंसिनिखैबो बिदिनो होनो जानो हागौ नोंथां बेयाव जों बे अमा बुन्दाखौ जों होनानै जोङो फिसा मोननो हायो बे अमा फिसानिफ्रायनो जोङो ओ अमा फिसाखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? अमा फिसाखौ जों बिदिनो ओ मास मोनब्रै मोनब्रै अ सय मासाव मोनो नामा नोंथां अमा बुन्दा होखांनानै जों सय मासाव मोनो अमाखौ अमा फिसाखौ जों मोननो हायो बेनि उनाव जोङो मास मोननै बावबाथाय जों अमाखौ मोजां गिदिर खालामनानै फाननो हायो आरो जोङो। नोंथां नोंथाङालाय मा? सानो नोंथाङाबो एसे-एनै अबेबा जुनारनि था बागै एसे फोरमायनो सानगोन नामा?
न'खरफोरखौ नुदों आरो अमाजों जोङो बा अमा फिनानै मा होनो आरजिनो हानाय थाखा-फैसा अमा फाननानै गोबां रं उम गावनि नांगौ जानाय मा होनो बेसादफोरखौ बायना लानो हा हानायफोरखौ नुनो मोनो। आरो फारसेथिं जाहैबाय लसबो जायो जोंहा मानो होनबा अमा फिसिबाबो गोबां रोखोम नि जोंनि बेमार फैनानै जोंनि मा होनो बे अमा फिसिनाय जाय अमा बियो माने बेमारजों थैनांगौ जायो। जों होनबा बिराद लस जायो आरो। थारमाने जोङो अमानि बेसेनाबो गोबांना दासानदि अमा फिसायावनो थिन हाजार, सारि हाजार, दा पास हाजार लायो। आरो फिसा बिदिनो मास मोनसे इदिनो मास सप्तासेयावनो थैबा जोंहा गोबां लस जानाय नुनो मोनो आरो। बेनिखायनो जोंहा खायसे-खायसे अमाफोरखौ इसे मेडिसिन होनाय जायो आरो। मेडिसिन होनायाव जोङो बे अमाखौ हजाबा दा बेमारबो नां बेमारबो गोनां बेमार जानांगौ गोनां जायो आरो। गोबां रोखोमनि अमा थायो अमायाबो अवबा गुफुर अमा। अबावबा गोसोम अमा बांसिन मेडिसिन सिन होनायजों अमाखौ मानो गुफुर अमाखौ फिसिनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि मेडिसिन होनायबा मा होनो बेलेग आदबजों अमा फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो नामा नोंथाङा
जोंनिथिंथ' बेबायदि होनाय मुलि होनानै बाायदि माबाफोर इदिनो बिजिफोर सुनानै फिनायखौ आं नुनो मोनाखै नुनायालाय ओरैनो खाथि खालाफोराव एसे माने जोंहानि न'नि ओरै पास दस किल'मिटारफोराव दंसो नामा सोरनिबा अबेबा गामि गेजेर गेजेरसो थायो नालाय नोंथां बेखौ नुनो थांनो नागिरा आरो जों बिदि मालाय गामियाव थांनायबो जाया नालाय आं बिनि बागै बारा मिथिया नोंथां जों आरो बेखौ बारनानै आरो जों बेलेग टपिकआव थांसै नामा नोंथां दाउफोर बा मोसौफोर बा हांसोफोर फिसिनायनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
जोंथिं अमानि अगाबो दाउफोर लानानैबो गोबां न'खरानो माने दावउ बानाय आरो दाउफोरखौ बारि गंसे लायो बिदिनो गोबां दाउ थायो मा होनो कयलार दाउ न'नि लकेल दाउ मा बेलेग हांसो बेफोरख खौ लानानै न'खरनि सुबुंफ्रा जोंनि न'खरनि रायजानायफ्रा बेफोरखौ लानानैनो माने फाननानैहायो बेनिफ्राय रां मोननाय बेजोंनो थांना थानाय थानांगौ जायो आरो मानो होनबा अमा आरो हांसो बे अ अमानि अनगायैबा हांसो दाउ बिदिनो बोरमा बेफोरखौ फाननानैबो गोबां आरजिनो हायो आरो मोसौआथ' जोंनि लानांगौखा जों गोबां रोख गोबां रोखोमनि न'फ्रानो न'खरफ्रानो मोसौखौ लानो लायो आरो बे नख आरो बे न'खर नखरा मोसौ मासेखौ फाननानैनो गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मा होनो बायना लानो हायो आरो गोबां बेसेन बांबाय मोसो नियाबो दासान्दि मोसौनि अनजिमाया आरो गोबां खम जानो हम दों आरो मानो होनबा जोंनि जायगायाव बांद्राय बिदिनो लांदां गैला दुब्लि फोथारफ्रा बिदिनो गासिबावबो आबाद मावो दैज्लां बोथोर आरो मेजें बोथोराव बिदिनो खानो गैयिनि जाउनाव लामा दथाफ्राव खानांगौ जायो बेनि जाउनाव मोसौ नि अनजिमाया खमदों आरो बेसेना बांदों आरो नोंथांमोनसिमबो गोबां रोखोमनि मोसौ खौ लायोमोन नामा
औ जोंनिथिं नुनो थांनाय बायदिबाथ' जोंनिथिं बिदि मोसौ दङ गोबां मोसौ दाबो नुनो मोनो जे मेसेङाव दा दुब्लियाव जेबो गायनाय जाया जोंनिख एसे जायगाया माने गोथौ हाया बे निखायनो गायनाय जाया जोंथि बिदि मेसें समामावथ' जों ओरैनो फिनो हायो दा दैज्लांनि थाखाय जोंहाओर जायगायाबो गोथौ नालाय माइ गायो बेखायनो जों दैलां मेसेङाव जों खस्थ' मोनो मोसौ लानानै जायफोरा न'फोराव माइ दं बिसोर अ जिगाब माबा माइहुं माइहुं होनना बुंगोन बेखौ नोंथां माइहुं बानायना दोनो न'खर न'खर माइहुं थायो बायदि रोखोमनि बिदिनो जिगाब न' अबा सोरनिफ्रायबा बायो बिदिनो सोरनिफ्रायबा लाना फैयो बि गोबां बायनानै बिदिनो न'फोराव माने दैज्लांनि थाखाय दोनथुमा लानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां बिदिनो आरो थिग बेबायदिनो आंबो दाउखौ बुंनो बुङोबा जोङो दाउखौ फिसिनो थाखायथ' बिदि गोरलैनिफ्राय लाबोनानै फिग्रोनांगोन गिबियाव बिदिनो फाननो हायो जों गोबां रां आरजिनोबो हायो जों बे दाउखौ बुरजा फिनो हायोबाथ' जों जो बुरजा फिसिनो हायोबा बेनिफ्राय गोबां दाउदैबो मोननानै जों रां आरजिनो हायो दाउदैखौ फाननानैबा जों दाउखौबाबो फाननानै रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो थिग बेबायदिनो हांसोखौबो बुङोबा हांसोखौबो बेबायदिनो जों फिनानै माने दाउदैखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो दाउ हांसो बिमाखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो आरो बोरमानिथिं बुङोबा जों बोरमाखौ फिसिनो एसे गोरलै जायो जों बोरमाखौ जोंनि न' खाथिनि बारिफोरावनो हगारनानै जों फिसिनोबो हायो बिदिनो गुबुनफोरा गोबां बोरमा लानानै बेजोंनो संसार जालांनाय बा बेजोंनो जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि सोलिगासिनो दं दा एसे नोंथाङा नोंथांमोननिथिंनि बागै एसे फोरमायना होदो दे दसे सम
अ जोंनिथिंथ' बिदिनो बोरमा अमाफोरखौ गोबाङैनो न'खरानो फियो आरो गोबां रोखोमनि मा होनो मुलिफोर होनानै फेदेरनाय जायो आरो मा होनो मानो होनबा गोबां रोखोमनि बेमारफोरखौ नुजानो हमबायना? दासान्दि माबा मोनसे बेमारफोर खौजों हुनानै जोङो मा होनो मा होनो माबानांगौ जादों आरो भुगिनांगौ जादों आरो मोसौनावफोरनावबो गोबां बेमार। थायो दाना? बेनिखायनो जों मुलिफोर होनानै गेलेनाय जायो आरो एसे बेफोरखौ नङाबानो माने मौस सौफ्रा थैलाङो। हमो बे मुलि मोनाबानो बेबायदि जाना दं आरो मानो होनबा जोंनि थास दा आरो गुबुंले जानो हमदों नालाय। बिफां लाइफां दानस्रांनायनि जाउनाव बेनिखायनो एसे मा होनो गोब्राब जाना दं आरो बेमार आजारफ्रा एसे माने सम-सम फैबाय थायो आरो
औ औ औ
दा होनबा ओ
दिनैनि बे जों दसे सम सावरायलायनाय मेलखौ जों बिसियाववनो दोनथ'नोसै
औ दे दे ओं ओं